अ नोंथां।
औ खोनादों ना?
खोनादों खोनादों नोंथां।
आदसा। नोंथांजों ओ दाउसिन दाउलानि सोमोन्दै रायज्लायनोसो कल खालामनाय जादों आरो।
अ जागोन नोंथां जागोन रायज्लायजागोन दे आं फ्रियावनो दं नोंथां।
औ औ ओरैनो दाउसिन-दाउला होननानै बुङोब्ला जोङो बेफोरो मा जोंनि मिथिंगायाव मोननाय नङा होमबा?
औ
औ जोंनि मिथिंगाखौ समायहोग्रा जोंनि मोनसे सम्फद बियो। माखासे दावसि- न दावला होननानै बुङोबा आं आं मोनथिनायाव आरोना। ओ आं मिथिनायाव दङ दाउब'। हांसो सिलारि, फानखावरि, दाउस्रि हादिद'ग्ला माखासे दाउफोरनि ना मुंखौ आं मिथियो आरो ना।
औ
बेनिफ्राय दाउसिन थेब बेफोरो। माने दाउसिनफोरा माखासे फिसा माखासे गिदिर बेबायदिनो थायो आरो। अबेबा फिथाइ-सामथायाइ जानानै। बबेबा दाउफोरा एम्फौ-एनला जानानै थांनानै थायो।
औ
बेनिफ्राय माखासे दाउफोरबो दं जाय बासा लुयो। अबेबा अबेबा दाउफोरा बासा लुवा। जेरै दाउखौऔआ माने गाव निजे बासा लुआ आरो ना। बिसोरो मा मालायनि लुखानाय बासायावसो बिदै बिदै दैनानै गालाङो माने हमनानै ला जेनेबा दाउस्रि बासायाव बिसोरो दाउस्रिनि बिदै दङब्ला दाउस्रिनि बिदैखौ लोंजोबनानै बिसोरो दाउस्रिनि बासा- याव बिदै दैनानै गालाङो आरो ना।
औ
औ बेबायदियैसो दाउखौऔफ्रा फिसा जायो आरो ना। आरो बांसिन दाउफोरखौनो जों नुनो मोनो माने बासा लुयो। नङा होमबा?
औ
औ नाथाय मोनसे माबा दं आरोना दाउ दं। दाउ बुंनांगौ ना जुनार बुंनांगौ बुजिनो मोना आरो ना माने बादामालि होननाय दं नङा होनबा बियो।
औ
औ बे बा-बादामालियाथ' बिदैबो दैया बियो दाइरेक्ट फिसासो आजायो। नङा होनबा?
औ
औ बेखौ माने जोङो फिसा आजायग्रा दाउ होननानैबो बुङो आरो ना।
औ
औ ओरैनो दाउ दाउसिन दाउलाफोरखौथ' जों मोनथिगौ बिदै दैेग्रा होननानै। नङा होमबा?
औ औ
औ नाथाय बादामालिया मोनसे ओरैबायदि जाद जे बे दडाइरेक्ट फिसा आजायो आरो जुनारफोर बायदि
औ
औ जेनेबा नोंथाङा होननायसाय नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो नोंथाङा मा मा दाउ नुयो जायखौ नुफ्लायबाय थायो नोंथांमोननि गामियाव।
औ नंगौ जोंनि जेनाखि ओनसोल बेवहायबो गोबां रोखोमनि दाउफोर नुनो मोनो। माने बुंनो थाङोबा मानसिफोरा जेरै हारि लानानै गुबुन गुबुन जायो। बिदिनो दाउफोराबो गुबुन गुबुन रोखोमनि नुनो मोनो आरो। खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों औ।
दा जोंनि जेनाखि जायगा बे जायगायाव मानि गोबां दाउफोर मोननो थाङो आरो। बुंनो थाङोबाथ' नोंथाङा बुंनाय बादि बादामालिबो मोननो थाङो। दाउसिन, हादि दग्ला, जे जलुंगि बिदिनो फारौ, दाउथु ओमफ्राय र' गोबां दंबावो। सखा।
औ।
ओमफाय गोबां बिदिनो मुंफोरखौ आं गोसोआव फैजोबासै। दाउखाबो मोननो थाङो नोंथां दाउखा, दाउब' बिदिनो गोबां आरो नोंथां नाथाय बिसोरनि बेलायाव नायनो थाङोबा बिसोरो मानि गावसिनि जेनाखि आदार बेखौ गुबुन गुबुन रोखोमै नागिरनानै जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
दा दाउब', दाउसिन बिसोरनि बेलायाव नायनो थाङोबा जोङो बांसिन एम्फौ- एनला जानायखौ नुनो मोनो। नाथाय बादामालि बा दाउखा बा माबाबा मोनसे दाउफोर बेफोरो मानि बा सिला बेफोर माने गुबुन गुबुन रोखोमै जायो आरो जेनेबा जों बादामालिनि फारसे नायनो थाङोबा बादामालिया ओ फिथाइ- सामथाय बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
मानि बिथां सरि मानि बिसोर बादामालिया मानि थालिर बिदिनो खोदोम बेफोरबायदि फिथाइखौहाय मानि बागान बागान थांनानै जाहैनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ।
दा माखासे दाउफोर दङ मानि रायज्लायनोबो रोङो जेनेबा न'आवहाय फिसानिफ्राय लाबोबा। बा फिसानिफ्राय लाबोनानै न'आवहाय नों आदार दौनानै फेदेरोब्ला बेफोर दाउफोरा रायज्लायनोबो रोङो आरो जेनै जेरैहाय दाउ मैना बिदिनो ओ मा होनो बेखौहाय मा होनोमोनलाय र'
बाथ'
औ बाथ'- बाथ'- बाथ' बेफोरो मानि न'आव फिसियोबा बे- बेफोर दाउफोरा रायज्लायनो रोङो आरो
औ।
दा नोंगौ जेनेबा गोबां समावहाय मानसिफोरा जेनेबा गावसोरनि आदार खालामनो थाखाय दाउफोरखौ सिथारबोनायखौ जों नुबोगासिनो दङ नाथाय आथिखालाव खमायबोबाय आरो।
औ।
बुंनो थाङोबा जों जेब्ला उन्दै- उन्दै -उन्दैमोन अब्ला जोंबो दाउफोरखौ गावनानैहाय जेनेबा गोबां बिदिनो दाउफोरखौ जाबोदों। दा बेफोर जेनाखि दाउ बेफोरबो मानि माखासेफ्रा जाजायो माखासे बिफोरा जाजाया बिदिमोन आरो जेनेबा दाउखा बिदिनो सिला फेसा बेफोरखौ जाफेरामोन आरो नोंथां
औ
दा जाजानाय दाउ महरै जों मिथिनो मोनो बिदिनो दाउस्रि दाउथु सखा बेफोरखौ मिथिनो मोनो आरो जाजायो आरो बिसोरो दा बेनि अनगायैबो माखासे दाउफोर दं जेनेबा जोंनि जेनेबा न'निनो फिफांफोरावहाय बासा लानाय बा बासा लाग्रा बेफोरनि बेलायाव नायनो थाङोबा जों दाउस्रिखौनो नुनो मोनो गय बिफाङाव दाउस्रिया लायो जेनेबा दै बा अखा नांनो हायै बादि जायगायावहाय बिसोरो बासा बोनानैहाय फिसा आजायो दा बेल' नङा जे जुलुंगि दाउआबो गोबां बिदिनो गय बिफाङावहाय समायना रमायै दिन्दां दिन्दां गावसिनि खस्थ'जोंहाय माने बासा लुनानै फिसा आजायनायखौ जों नुनो मोनो दा मोनसे दाउ दंबावो बेयो जाहैबाय जों बेखौ लोखि महरै मानियो बा गोदोनिफ्रायनो खुगा खुगा खिथाबोयो आरो बेफोरखौ गाव थारनो मोना बुथारनो मोना हामा होननानै बे दाउआनो जाहैबाय सखा दाउ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों औ
औ बे सखा दाउआ मानि जोंनि जेनाखि सिजौ बे सिजौ बिफाङाव माने बाथौनि सिजौ बिफाङाव बासा लानाय खौ जों नुनो मोनो आरो औ बेयावनो बासा लानानै फिसा आजायो बिदिनो आरो गुबुन गुबुन दाउफोरा गुबुन गुबुन रोखोमै जानायनि बेलायावनो नाय बा बिसिनि आदार नागिर औ आदार नागिरनाय बा थानाय बा माबा मोनसे जेनेबा बासा लुनाय मानि गुबुन गुबुन रोखोमै जों नुनो मोनो आरो
औ
दा बिदिनो आरो नोंथाङा माबा मोनसे बुंबावगोन नामा बेफोर दाउसिन दाउलाफोरनि फारसे
औ औ नोंथाङादि होनदों गोदोनि समाव दावउसिनफोरखौ गावथारनानै जायोमोन नाथाय दा खम जाबाय नङा होमबा
औ
औ दाउसिन दाउला गावथारनाया माहोनो गाज्रि होननानै बुङोब्ला माने जों आबाद मावनाय समाव एम्फौ एनलाफोरा जोंनि आबादखौ जायो नङा होमबा
औ
दा बै दाउसिन दाउलाफोरानो बै आबाद जाग्रा एम्फौ एनलाफोर खौ जानानै जोंनि आबादखौ रैखाथि होनो होयो आरोना रैखाथि होनायाव रैखाथि होनायाव मदद खालामो बेखायनो जोङो दाउसिन दाउलाखौ गावथारनो नाङा बेनिफ्राय जों माखासे न'आव फिसिजाग्रा दाउ बा जों जोंनि ओनसोलाव मोनफैग्रा दाउनि अनगायै माखासे दावबायग्रा दाउफोरखौबो जों नुनो मोननाय जायो आरो ना जेरै जों हादिदग्ला बिनिफ्राय फानखावरि माखासे दाउफोर दङ माखासे जायफोर जोंनि ओनसोलाव मोनफ्लायबाय थाया आरो ना जेरै दाउ खौवौ दाउ खौवौबो जों मोनफ्लायबाय थाया माने बिसोर बैसागु बैसाग दानावसो फैयो नङा होमबा? जेब्ला बैसागु जानोसै बे समावसो दावबायफैनानै बिसोरो ओम गाबफैनानै मा जोंनि बैसागुनि रादाब होफैदों होनलाय लायो। बिनिफ्राय हादिदग्ला हादिदग्लायाबो रोखोमसे जे दावबायग्रा माने दावबायग्रा दाउ आरोना बेनिफ्राय औ बिनिफ्राय हांसो सिलारि दाथ' जोंनि ओनसोलाव दैज्लां बोथोर दा गुबुन बिसोर जानो हागौ बिसोर थानाय जायगायाव माने दैया खम जानो हागौ जायनि थाखाय ओरै जोंनि दैज्लां समाव नाफोर ना खांख्राइफोर जानो थाखाय हादिदग्लाफोरा दावबाय फैयो होननानै आं सानो आरोना। माने दाउसिन दाउलाफोरनि दावबायनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बिसिनि आदार बा थाग्रानि थाखाय आरोना। बिसोरो माने बोथोरजों औ बोथोरजों लोगोसे गोरोबफानांगौ जानायनि थाखायनो बिसोरो दावबायनांगौ जायो आरोना। जेनेबा बिसोरनो गुसु नांगौ जायोब्ला गुसु जायगायाव हां दावबाय हैैगोन बा गुदुं नांगौ जायोब्ला गुुंदुं जायगायाव बे थाग्रा जायगायाव आदारनि माने गोनां खम जादोंब्ला गुबुन जायगायाव दावबायनानै आदार जाहैनाय बेबायदिजोंनो दाउफोरा दावउबायो आरो ना।
औ।
औ ओरैनो नोंथाङा मा मानैसो दावबायग्रा दाउनि मुं बुंलाय बेनिफ्राय जोङो रायज्लायनायखौ फोजोबनोसै।
औ औ जागोन नोंथां ओरैनोथ' दावबायग्रा दाउ होनोब्ला जों एसे बेनि जेनाखि दाउनि दाथाय बेखौ एसे गिदिर गिदिर खौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ।
दा बेफोरनो आरो दावबायग्रा दाउ होनोबा बिदिनो फानखावरि, सिला, बा बाजो
औ।
बा सिगुन दाउ बेफोरखौ मोननो हायो बा मिथिनो हायो आरो।
औ।
नाथाय आथिखालाव जों नायनो थाङोबा जेनाखि सिगुन दाउ बेफोरनि जेनाखि आथिखालाव नुनाय बियो खमायलांबाय आरो माने बिसोरो जोंनि जेनाखि थासारि बे थासारिया जोबोद गाज्रि जानायनि थाखाय बा बिदिनो गावसिनि थाग्रा जायगा गैयिनि थाखाय मानि गोजान गोजान जायगायाव थांनांबाय जानो हागौ जेनेबा हाग्रा गोनां जायगाफ्राव दा जोंनि जेनाखि कि आथिखाल थासारि बेथ' जोबोद दुंहाव थासारि जाबाय ना नोंथां।
औ औ।
बिफां लाइफांबो गैला जायनि थाखाय माने बिथां ओ सरि बिथां होनफ्लांदों जायनि थाखाय माने बिसोरो मानि जोंनि जाय जाबा जोंनि नैबे ओनसोलफोराव नुनो थांला आरो नोंथां।
औ।
दा अब्ला नोंथांजों जेनाखि दाउसिन दाउला बेफोर दाावसिन दाउलानि गुबुन गुबुन मुंफोरखौ नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो मोनबाय आं। दा मिथियैफोरखौबो मिथिबाय दा गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां।
औ औ दे बिदिब्ला नोंथां।
औ दे।